हेलौ हेलौ
अ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
जोङो दायो हा बोथोरनि सोमोन्दै रायलायगोन। जेनेबा ओ दायो सोलिबाय थानाय जेनेबा बोथोरफोरनि सोमोन्दैनो जों रायलायगोन आरो जेनेबा दायो बोथोरा माबायदि दायो बोथोरा जोबोद गरमथार आरो बेफोरो मानि थाखै जादों मा जाहोननि थाखाय जादों दायो बिनि सोमोन्दै जों रायलायगोन।
औ नंगौ।
नोंथाङा माखासे जाहोनफोर होनो हाग गोन नामा जेनेबा दायो बे गोबांथार गरम जानायनि जाहोनफोर
औ नोंगौ थारैनो ओ मोजां टपिक बियो ओ दिनै जोङो नायोब्ला मोननो हायो आरो जोङो एक्सपिरियेन्स बेबायदि मोनगासिनो दङ। गरम जि दुंनाय बियो सान सानफा एफा बांबोगासिनो दङ। दिनै गोबां बिदिनो गरमनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा बिदि सैसोनो गोनां जादों जों बेखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे गोबां बिदिनो खस्थ' मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो दिनै बेफोरो गासैबो दिनै सुबुं माहारिनि थाखायनो दिनै जादों होननानै बुंनो नांगोन मानोना दिनै सुबुं माहारिया गावनि जि गावनि सुबिदा बायदि जि थावनि आरो गावनि लुबैनाय बायदि हास्थायनाय बायदि थानो लुबैनानै बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानि मावनानै दिनै मिथिंगाफोरखौ बिदिनो नस्थ' खालामनाय बिदि गाज्रि खालामनायखौ जोङो नुगासिनो दङ। दिनै जोङो मोज गोजां बोथोर नांगौब्ला दिनै जोंनि मिथिंगाया मोजाङै थानो नांगोन। जोंनि मिथिंगायास सोमखोरै थानो नांगोन बिफां लाइफांफोरा थानो नां गोन दिनै गोबां जों हाजोफोराव नुनो मोनो बिदिनो हाजोफोराव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ गोबां बिदिनो दानफायदों दानफायनानै बिदिनो गावनि नांगौ खामानिफोराव बाहायदों। आरो बिदिनो बिफांफोरा जोबलांदों बिफां जोबनायनि थाखायबो दिनै ओ बिदि जर'खायै बे दुंनाया बांबोगासिनो दङ जेब्ला बिफाङा खमायलांगोन अब्ला अखा बांखाफोरा दिनै खमायलांगोन अब्लानो दुंनाया बारा जागोन आरो जोङो बुंनो हायो दिनै गोबां बुहुमाव गारि मथर बिदिनो सालायगासिनो बायगासिनो सानफा एफ फा आं आरो लोगोस एसे गुबुन गुबुन बिदिनो उद्द'ग कारखाना बेफोरखौ बाहायगासिनो दैदेनगासिनो बेफोरनि गुबुंले जानायनि थाखायनो दिनै ओ बोथोरा दिनै सानफा एफा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोदों। आरो बे दुंनायनि बांनायाबो सानफा एफा बांबोदों जों बेखौ बुंनो हायो। नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो बेनि सोमोन्दै?
बे बोथोरनि गुबै जाहोनानो जाबाय आबहावा गुबुंलेनि थाखाय जादों बियो। ओ जोंफोरो नायोब्ला नुयो आबहावा गुबुं गुबुंलेयाव माखासे बाहागोफोर दङ जेरै ओ दैनि गुबुंले जानाय। बारनि गुबुंले जानाय आरो सोदोब गुबुं गुबुंले जानाय। हा गुबुंले जानाय बेफोरनि सोमोन दै जोङो नायबा जों नायनो मोनो
औ औ
गुबुंलेया मानि थाखाय जादों होनबोला बियो जों ओ मानसिफोरनि थाखायनो बा हिउमेनफोरनि बाहायनायनि थाखाय नो जादों। ओ मानो होमब्ला जोंफोर आरो नायनो हायो आबादारिफोरा आबाद मावनायाव माखासे केमिकेलफोरखौ बाहायो। आरो बे केमेकेल फोरा दैमा दैसाफोराव हा बेफोरो ओ मिक्सार जाहैनानैहा दैखौ गुबुंले खालामो।
औ औ
आरो हा गुबुंले होनबा जों मिथियो हा गुबुंले होनबोला ओ बेबायदिनो आबादारिफोराहा माखासे बिदिनो केमिकेल फोर बाहायनायदोंहा बे हाया गुबुंले जायो आरो जोंफोरो मिथियो ओ सोहोरावहा बिदिनो गोबां मानसिफोराहा बिदिनो प्लास्टिक इउस खालामनाय बिफोरनि थाखायबो ओ बेफोरनि नि थाखायबो हाया हा गुबुंले जायो आरो सोदोब गुबुंले होनबोला बांसिन जोङो मिथियो बियो सोहोरावहा जायो बांसिन मानो होनब्ला बेयावहा इन्डास्ट्रिफोर थायो बिनि गोबां साउन्डफोरदोंहा आरो गारिफोरनि साउन्डफोरदोंहा आरो माखासे ओ खुंथाइफोर बा फोरबोफोर बेयावहा जोंफोरो प्रग्राम खालामो बिनि माखासे सोदोबफोरजोंहा बे सोदोबफोरा गुबुंले जायो आरो बे आबहावा गुबुंले जानायावहा दायो बोथोराव बोथोरखौहा गोबां माने खहा खालामदों बे आबहावा गुबुंलेनि थाखायनो ओ गोबां दायो बोथोरफोरावहा जोङो सोलायनायखौ मोनदों गोबां बिदिनो गरम जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंफोरो बार गुबुंले जानायखौ जोङो नायोब्ला जों मिथियो माखासे ओ
औ
ओ गारि धुरा बाहायनायनि थाखाय ओ ओमफ्राय आरो दंफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय फरेस्टफोरखौहा जोबस्रांहोलांनायनि थाखायनो बे बार गुबुंलेया जादों उम नोंथाङा बेयाव हा माखासे ओ जाबाय थानाय जाथायफोरनि सोमोन्दै जेनेबा बे ओ वेदारा आरो बे पलिउसनहा बा आबहावा गुबुंलेया हा जोंखौ माबायदि ओ हेंथायाव खोख्लैदों नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन नामा
औ थारैनो नोंथां जि बुंबाय पइन्टसफोर बेयो जोबोद ओ मोजां आरो दिनैनि मुगायाव बेनो जागासिनो आरो बेफोर गासै जेंनानि थाखायनो दिनै सुबुंफोरा गोबां गावनो गाव बिदि फिन साजाखौ बा बिदि जेंनायाव गोलैनो गोनां जादों दिनै बेफोर जेंना पलिउसन दिनै बोथोर गाज्रि जानायनि थाखायनो दिनै बिदुङा बांनायनि थाखायनो गोबां जोङो बेराम आजाराव गोलैनायखौ नुदों दिनै जिब जुनारफोरा गोबां रोखोमनि बेराम आजार जायो दिनै नोंथाङा बुं बाय जि आबादारिफ्रा गोबां बिदिनो मुलिफोरखौ बाहायो आरो बेखौनो दैयाव दैसाफोराव सुनानै हरो आरो बेखौनो जिब जुनारफोरा लोंनाय जायो बेयावनो जिब जुनारफोरा गावनि देहायाव बिदि थाजिम बिदि दैफोरखौ मोननो हाया आरो बिदिनो बेराम आजारफोरा जानायखौ बेखौ जोङो मोनथिनो हायो लोगोसे बिदिनो ओ मानसि फोराबो गावनो गाव बिदिनो बेराम आजाराव गोलैनो गोनां जादों मानसियानो खालामदों आरो मानसियानो फिन बेखौ नाजावनो गोनां जादों बेखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो गोबां मानसिफोराबो दिनै सुबुं माहारिया बिदिनो बिगुरनि बेरामाव गोलैनो गोनां जादों बेफोर गासिबो बोथोरनि थाखाय आरो बोथोरखौ दिनै नस्थ' खालामनाया बा गाज्रि बोथोर खालामनाया दिनै सुबुं माहारिनि थाखायनो दिनै जादों बिफां लाइफां दानफायदों दिनै नांगौबायायदि अखा मोननो हायाखै आरो लोगोसे दिनै जोङो जानाय लोंनायफोरावबो खहा मोननो हादों दिनै नांगौ बायदि अखा फैयाब्ला आबादारिफोरा्रा मोजाङै खामानि मावनो हानाय नङा आबाद मावनो हानाय नङा बिनिखायनो जोङो नांगौबा आबाद मोननो हानाय नङा आरो लोगोसे दिनै जानायनि बिथिङाव दिनै जोङो बेखौ बेफोरबायदि जेंनाखौ जोङो मोननो हागोन आरो मोनगासिनो दङ। आरो लोगोसे बिदिनो जोङो जुदि बेफोरखौ ओ होबथानोब्ला दिनै जों हसायनो बिफां लाइफां बेफोरखौ गायनो नांगोन जोङो आरो लोगोसे बिदिनो हाबाफारिफोर जोङो लानांगोन आरो बिदिनो उद्दग कारखाना बिदि बाहायनायफोरखौ जोङो जि मोजाङै जोङो बाहायनो नांगोन ‌‌। आरो जि ओ थाउन सहराव थानाय सुबुंफोर बिसोरो प्लास्टिक बा गुबुन गुबुन मैला बेसादफोरखौ ओ जिख ओ ओ जिखि जाया समावनो बा ओ जिखुनु जायगावनो गारा लाफानो जोङो साखोन सिखोनै थानो नांगोन अब्ला सोहरनि थासारिफ्रा मोजां जागोन आरो जों मोजां बोथोर मोजां बिदि मिथिंगाख खौ जोङो मोननो हागोन नोंथाङा आरो मा बुंबावनो सानो बेनि सोमोन्दै?
ओ बे बोथोरनि थाखायै आबादारिफोरा जि आबादफोरखौ मावो बेयावहा गोबां खहा जागोन मानोना खायफा आबाद-आबादारिफोरा आबाद मावनानै थांनानै थादों ‌। आरो बियो इक'न'मिक इक'नमि यावबो बियो गोबां हेंथा खोख्लैगोन। मानोना फालांगि खालामनायाव बोथोरा गोबां गोनांथार। बोथोरा गाज्रि जायोब्ला फालांगियारिफोरा गोबां खहा जानायखो बिथांमोना मोनगोन आरो।
औ औ नंगौ ‌।
उ। आरो बियो ससाइटियावबो ओं ओ आरो बियो ससाइटियाव बो गोबां हेंथा खालामगोन। मानो होमबा ससाइट थियावहा सुबुंफोराहा ओ गोबां बिदिनो खामानिफोर बाहेरावहा मावनानै जायो मानो होमब्ला जेरै आबाद जोङो आबादखोहा न'नि बाहेरायाव मावनाय जायो। बिनिखायनो बे बोथोरा गोह गोम खोख्लैबा ओ गोबां मानसिफोरा दे-देहायारि जेंनादों सैसोनो गोनां जागोन आरो खामानिफोरखौ मावनो हानाय नङा आरो बिथांमोना थांना थानो थाखै गोब्राब जागोन आरो।
औ नंगौ ‌। थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो जोङोसायनो जोङो गुबुन गुबुन बेरामफोरजों जोङो ओ बिदिनो भुगिनो गोनां जागोन आरो दिनै गोबां जेंनाफ्रा सफैगोन जोंनि गेजेराव जों जुदि सांग्रांथि लाखियाब्ला आरो जोंनो बे मिथिंगानि जोङो सांग्रांथि खालामालाब जोंनियाव गोबां बिदिनो खैफोद आफोदफोरा सोमजिगोन।
उम। आरो आं नोंथांखौ ओ सोंनो इस्सा खालामदों जेनेबा जोंफोरा दायो बे ओ बोथोर सोलायनायखौ जोङो माबादिहै जों हमथानो हागोन बेयावहा माखासे ओ जों खालामनांगौ खामानिफोर दङ बे बोथोरखोहा होबथानो थाखै‌। नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
अ आं दोहैनो बुं-बुंलांनाय बायदि हसायनो जों बे बोथोरखौ जोङो मोजां बोथोर मोननोब्ला जोङो जोंनि जि थानाय जानाय जोंनि मावनाय दांनाय बेफोरखौ जोङो मोजाङै खालामनो नांगोन आरो जोङो गिबियावनो बिफां लाइफां गायनो नांगोन आरो जोङो मोजाङै जि सोलिनो नांगोन आं बेफोरखौनो बुंनो सानो।
औ ओ जोंफोरो बे टपिकखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। बिदिब्ला उ उ थेंक इउ।